ओ हेल।
हेलौ
ओ खोनादोंनो नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
ओरैनो बर्थमान मा खालामगासिनो नोंथां?
औ ओ आं दासान्दि दङ ओ ओ सिथ्लायाव आं दासान्दि जिरायनानै दङ।
बिदिब्ला नोंथांजों आं दसे सम जों गोदोनि जे थासारि जे इन्टारनेट गैयि समाव गोदो माबिदि सलियोमोन नाथाय दा इन्टारनेटनो फैनानै माबायदि सु बिदा जाखो गोदो माबायदि खस्थमोन दा माबायदि दं बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो नोंथांजों आवगायदोंमोन। नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ नोंथां ओ इन्टारनेटनि खोथा बुङोब्लाथ जोङो ओ दिनै गोबां मानसिफोरानो दिनै सोमोबोनाङो। मानो होनना बुङोब्ला जोङो ओ इन्टारनेटआ ओरैबायदि मोनसे ओ दिनै सुबुं अनजिमा दिनै बांनायजों लोगोसे दिनै सुबुं अनजिमा नै साननाय हरनाय बा जोंनि खामानि मावनायफोराबो दिनै गोबां गोदान गोदान ओ दाजेमारि दिहुननाय जों बिगियाननि गेजेरजों जों दिनै जौगानायखौ नुनो मोन्दों जेराव जोङो ओ इन्टारनेटनि बाहायनायखौ जोङो जोंनि मेगनजों नुनो मोना नाथाय नाथाय जोङो जोंनो सोमोनाङो आरोना दिनैनि समाव माबायदिहाय जोङो ओ इन्टारनेटफोरखौहाय ओ दिनै सोर मानसिया माबायदिहाय दिहुनखो बेफोरखौ जोङो नायनो गोनां जा ओ जोंहा बायध' जादों जेराव जोङो ओ गोदो गोदायनि समाव जोंफोरो नेटफोरखौ इन्टारनेटफोरखौ जों बाहायबोनो मोनाखैमोन जों जेब्ला उन्दै समाव जोङो फरायबोदोंमोन बा जोङो देरदोंमोन लावदोंमोन जों बै समाव जेब्ला जोङो ओ फरायसालियाव थांदोंमोन गोजौ गाहाय फरायसालियाव थांदोंमोन गुदि फरायसालियाव थांदोंमोन। अब्ला बै समफोराव जोंहा जेबो मबाइलफोर गैयामोन बा जोंहा कारेन्टबो गैयामोन जोंहा लाइन ओ मोब्लिब गोहोबो गैयामोन नाथाय दिनैनि समावसो बेफोर ओ सुबिदाफोरखौ जोङो मोननो हादों बै समाव जोंहा ओ कारेन्ट गैयैनि जाहोनाव जोङो खोमसि खोमलाव जोङो ओ हरफोराव जों खोमसिफोराव थानो गोनां जायोमोन जों जेबो खामानिखौनो जोङो हराव मावनो हायामोन जोङो खामानिफोरखौ एसे एनला जोङो सान साथिफोरनि गेजेरजों मावोमोन जों जेराव जोङो फाथो आरिनि गेजेरजों जोङो साथि लागायनानै नै जोङो ओ गोबां खामानिफोर खौ हराव मावोमोन बेफोरबायदिनो जेब्ला जोंहा इन्टारनेट गैयामोन अब्ला जोंहा बै समाव जोङो ओ गोबां जोङो खौरां बिजोंनि खोथाखौनो जों सावरायनो हायो जोंहा खौरां बिजोंफोरा जोंहा जाबायदि समाव मोनहैनांगौ बेफोरबायदि समाव मोनहैयामोन जोंहा ओ खौरां बिजोंफोरा जुदि ओ स्नि साननि गेजेराव मोननांगौ अब्ला बियो जिबा नैजि सानबो जालांनो हायो। जायनि ओ उनावसो जोङो खौरांफोरखौ मोननो हायोमोन लोगोसेनो जों बुहुमनि गोबां गोजान गोजान जायगानि जाथायफोरखौ जोङो हरखाबै मिथिनो मोननाय जायामोन जेब्ला जाथाया जायो बेनि जोङो उनावसो मिथिनो मोनोमोन जोङो बिदिनो गोबां दाननि उनावसो जों मिथि मोननाय जायोन थाम दान ब्रै दान माब्लाबा से बोसोर बेफोरनि उनावसो जोङो खायसे जाथायफोरखौ मिथिनो मोननाय जायोमोन जिहेथु जोंहा इन्टारनेटनि बाहायनाय गैया जेराव जोङो ओ खौरांफोरावबो जोंहा इसेबां ओ गोजान गोजान जायगायाव थांनानै जोङो बेफो नि सोमोन्दै जोङो ओ खौरांफोरखौ जोङो लानानै फैनो हायामोन जहेथु गोजान गोजान जायगायाव जोंहा ओ खायसे जाथायफोरा जायोब्ला बेफोरनि सोमोन्दै जों मिथिनो हाया जेराव नाथाय दिनै जोङो इन्टारनेटनि बाहायनायनि गेजेरजों जोङो ओरैबायदि जोङो जा जायगायावनो जाया मानो जों मिथिस हायै जोङो खोनाफेरै जों जायगायानो जा बा बुहुमनि जेसेबां खना खनला जायगायावनो थाया माथों माबा मोनसे जुदि खैफोद आफोद जायोब्ला हमनानै लाबो हबाफोर बांग्रिं मावनानै न बायदों बा सोरबा दै लोमदों बहाबा आरो सुबुंफ्रा खैफोदाव गोग्लैनानै दं अब्ला बेफोरखौबो जों दिनै इन्टारनेटनि गेजेरजों ओरैबायदि जोंहा दिनै इन्टारनेटआ दावगानो हमबाय जेराव जोङो ओ बेफोरनि सोमोन्दै जों लाइफ नुनो मोनो आरो बेफोरखौ जोङो रैखाथि हान्दानि हान्जानि गेजेरजों जों थांनानै रैथि होनो हायो बेफोरबायदिनो ओ गोदोनि समाव जोंहा इन्टारनेट गैयै समाव ओ जोङो जेबो ओ रोंगौथि मोनामोन जेराव जों सोलोंथाइानो जा बा जोङो बायदिसिना खामानि मावनायनि बिथिङावनो जा जोङो माखौबा जुदि रोङामोनब्ला जोङो बेफोरखौ जोङो ओ सोलोंनो थाखाय जोङो फरायसालिफोराव थांनानै जोङो गोजौ थाखोसिम जों फरायोब्लासो एसे एनै जोङो मिथिनो हायोमोन लोगोसेनो जोंहा ओ गोदोनि समाव रावबो बेफोरबायदि रोंगौथि गैयामोन जों औ फोरोंनो एबा ओ बेफोरनि सोमोन्दै जोंनि खिन्थानो बा जोंनो ओ माबा मोनसे खामानि रोङैफोरखौ जोंखौ फोरोंनो हानाय रावबो ओ गोदोनि समाव बेफोरबायदि सुबुं गैयामोन नाथाय दिनै मबाइलनि गेजेरजों दिनै इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंहा गोबां रोखोमनि जोंहा दिनै सोलोंथाइफोरखौ मोननो हादों जेराव जोङो नुफेरै खोनाफेरै जायगायानो जाबा जोङो मावनो रोङै खामानियानो जा जोङो जायनि सोमोन्दै जों जाय खामानिनि सोमोन्दै जों मिथिफेरा बेफोरखौ जों जुदि ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो नायनो हायो। लोगोसेनो जोङो साख्रि बाख्रिनि खोथायानो बुंनो हायो जोङो दिनै गोबां रोखोमनि जों साख्रि बाख्रिनि खोथाखौ जों जुदि ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा साख्रिनि जुदि पस्टफोर ओंखारोब्ला बेफोरखौ जों मिथिनो मोनामोन जोङो मिथियोब्ला माब्लाबा निउसो जायफोरा निउस पेपार नायो बिसोरसो मिथियोमोन जेराव निउस पेपारफोरावबो जोंहा बांसिनानो होनाय जायामोन जोङो जायगायावनो जोङो थांनानै ओ बेफोर साख्रिफोरनिसो सोमोन्दै जोङो पस्टफोरनि सोमोन्दै लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ जों खबर लानो गोनां जायोमोन नाथाय दिनै जुगाव जोङो मबाइलनि गेजेर गेजेरजों जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो ओ न'आवनो थानानै जोङो बेफोरनि सोमोन्दै मिथियो बबेयाव मा खालामब्ला बबेयाव मा खालि लांदां जानानै दङ बबेयाव मा पस्ट ओंखारदों बा बेफोर पस्टनि थाखाय जोङो मा बिजाब फरायनांगौ आरो मा खालामनांगौ। मा खालामनाङा बेनि सोमोन्दै जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जों गोबां रोखोमनि मिथिनो हायो दा नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा एसे इन्टारनेटफोरा ओ गोदो समाव ओ जोंहाथ' बेफोरबायदिनो ओ बाहाय जायाखैमोन गोदो गोदाय नाथाय दिनैनि समाव गोबां रोखोमनि जोंहा ओ इन्टारनेटा बाहायजायो दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो?
मोनदांथि दं आंहाबो बेखौनो नोंथांनो फोरमायसै दा जों नुहरनो मोनो गोदोनि इन्टारनेट गैयैनि समनि माखासे हालोदफ्रा माबायदिमोन माने माबायदि खस्थजों जों भुगिनानै फैदोंमोन बेनि सायाव दा जों नुहुरखायो मेगनजोंनो दा माने गोदो जों नोंथाङानो बुंदोंमोन खौरांनि माखासे खोथा खौरांखौ जुदि जों गुबुन दाबसे जायगायाव जों दैथायहरनो थाखाय जोंहा इन्टारनेट गैयै समाव जों माखासे पस्ट अफिस बा लाइजामख' आरिफ्राव जों थांनानैसो दैथायहरनो गोनां जायोमोन। दि जों लाइजामखौ लिरनांगौ लिरनानै आरो लाइजाम ख‌आव जों सोहैनांगोन बेयाव जे लाइजाम दैथायरगिरि पस्टमेन बेफोरो बिसोरो गुबुन दाबसे लाइजाम खआव लाङो आरो बिनिफ्राय गुबुन दाबसे लाइजाम खआव लाङो बिदिनो गोबाव जि से मास बा नै मास बेफोर बांसिनबो लानो हागौ बेफोरनि समाव समनि गेजेरजोंसो माने बे खौराङा सौहैयोमोन आरो आरो बिनिफ्राय जुदि खौरांखौ आरो बैनि खौरांखौ जों मिथि फिननो गोनां जायोबा आरो से दान नै दान बिदि‌ बिदि नेनांगौ गोनां जायो नाथाय बेयावहाय जों इसेबां माने मोजांखौ नुहुरामोन खस्थ बांसिनमोन नाथाय दानि जुगाव जि इन्टारनेट फैबाय जों गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय खौरां लाहर बा खौरां लानो खौरां हरनो बिनि सायाव जोंहा मिनिट एबा सेकेणनि गेजेरावनो जों खौरांफोरखौ दैथायहरनो हायो। बा खौरांफोरखौ खोनानो दा बेफोर मोनसे मोजां सुबिदा आरो आरो दंङ बुंनो थाङोंब्ला जोंनि दानि फरायसाफोरनि गेजेराव जोंहा माखासे जि फरायफुनाय समाव जोंहा एकदम माखासे गोरा-गोरा जि मिथिनो मोनो। खोथाफोरखौ माने कुइसननि माने सोंनायनि फिननायफोर दङ' जों बेखौ जुदि मि थियाबा बा नागिरनानै जुदि जों गुबुुननिफ्राय सोंनानै मोनाखैबा जों बेखौ गोरलैयैनो ओ इन्टारनेटनि गेजेर जेरै गुगोल बायदि आरिफ्राव जों माने ओ नायबिजिरनानै मोननो हायो बेफोरो बिराद माने गोरलै जानानै फैदों बिराद मोजां नाथाय फा गुबुन फारसेखै बुंनो थाङोब्ला गाज्रि गोम खोख्लैयो इन्टारनेट फैनानै जे दानि फरायसाफोरखौ जेब्ला जों गोदो सिगां जि ओ गुदि फरायसालिफ्राव जि जों गेजेर फरायसालिफ्राव फराय बे समाव बांसिनानो जों मबाइल बेखौ इउस खालामनो मोन खैमोन बाहायनो मोनाखैमोन नाथाय जों बे समावहाय माखासे जोंनि खस्थनि गेजेरजों जों संनायनि फिननायफोरखौ ओ बा गुबुन जों गावनो नागिरना मोनाब्लाबो जों फोरोंगिरिनिफ्राय सोङोमोन बा माखासे जोंनि देरसिन सुबुंफोर जि गोरों गोरा बिनिफ्राय जों सोंनानै लायोमोन। नाथाय दानि जुगाव बांसिन इन्टारनेटनि सायाव सोनारनायखौ जों नुयो माबा मोनसे आरो सोंनायनि फिननाय नांगौ डाइरेक थांनानै गुगलाव सार्च खालामनाय बेखौ जों नुयो नाथाय इसेबां बिदि सोनारनायखौबो मोजां नुहुरा गाव एसे खस्थ खालामनानै जि गाव ओ फरायनानै मोननाय बेनिफ्राय एगाव निजा हारसिं दिहुननानै लानो हायोब्ला एसे साबसिन बुजियो नाथाय दानि जुगाव बांसिन मानसिफ्रा इन्टारनेटआव सोनारो बे मोनसे ओ गोहोम खोख्लैनाय माने दुरबल खालामनाय गोदोनि जेरैबायदि फरायोमोन बेबायदि नङा बिदिखौ जों नुहरदों आरो बुङोब्लाथ' गोबां दं इन्टारनेटनि बागै नाथाय एसेबांखिनि खौनो बुंनानै जास समाबो जाबाय दा नोंथांजों दसे सम सावरायनो मोननानै इन्टारनेटनि बागै होमबा गोजोननाय मोन्दों गोसोखौ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो ओ गोजोननाय जासिहरबाय दा बिदिब्ला जों दोनथनोसै नामा नोंथां?
ओं जागोन नोंथां।
औ-औ दे